हेलौ हेलौ नोंथां
हेल'
औ हेल'
औ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथां।
दायो जों रायलायनो लानाय आयदाया जादों सोलोंथाइ ना?
औ।
सोलोंथाइयानो जाबाय जेन'बा जोंनि सुबुं माहारिनि माने गोनांथार मोनसे आयदा आरोना सोलोंनांगौ जेन'बा फरायनाय बिदिनो रोंनाय आरो सोलोंथाइया मानसिनि थाखाय जेन'बा गोनां थार मुवा आरो माने सोलोंथाइ लाब्लासो दा दानि गोदान मुगायाव माने सोलिनो हायोसै आरो सुबुं माहारिफोरा दा सोलोंथाइ होनोबा जेन'बा जोङो स्कुल कलेज जेनेबा बेफोराव थांनानैल' सोलोंनानै लानो हाया माने गोबां सोलों सोलोंनायखौबो जों जेन'बा बाहेरा माने एक्टिभिटिसफोरावबो मोननो हायो आरो गिबियावनो अब्ला नों बुंग्रोदो नामा सोलोंथाइ माने मा जायो। मानो नांगौ मानसिनो
ओ सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो सोलोंथाइया मा बुस्थु सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दोङो। आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मा खहा दोङो बेनि फारसे गासैबो मिथिखायो। बेयो अब्ला बो आङो आंनिफ्राय आं जिखौ मिथियो बेखौ नोंथांनि सिगाङावहा बुंनो सान दों ओ सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो जाय गैयाब्ला जोङो दानि बे सोलिबाय थानाय मुगायाव सोलिनो गोब्राब। जों जेराव थांब्लाबो जेरावखि थाङा मानो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां ओ सोलोंथाइखौ नोंथाङा बुंदों मा फरायनाय बा स्कुल कलेजाव थांनाय फरायसालियाव थांनायजोंल' नङा नाथाय ओ सोलोंथाइखो जों नायोब्ला गोबां गुबुन गुबुन बि ङाव मोननो हायो फरायसायाल'ज सोंलों थाइ लायो बे नङा जोङो मानसि जानायखाय गासैबो समावहा गासै सम थासारियानो जों ओ माबा मोन नङा माबा मोनसे फोरोङो आरो जों मानिफ्राय जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला बेखोनो सोलोंथाइ होननानै बुङो जोङो गासै बिथिङाव साननानै नायोब्ला जेरै दानि जि मुगा बेयावहा जोङो उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम ओ जों मोनसे ओ सोलोंथाइ जायखौ जों फरायसालियाव थांनानै लायो थांनानै सोलोंनाय जायो। यो बे इंलिसाव ब्लाब फरमेल इडुकेसन होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो थाखोसेनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोजौ थाखोसिमहालागि ओ था नानै बेबादि गोबां समफोर होनानै आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय उम गियानफोरखौ लानानै जोङो सोलोंथाइखौ आरजिनो हायोबा जों सोलोङो आरो जों बे सोलोंथाइखौ माहा बाहायो होननानै होनोब्ला जों सानफ्रबोनि जिउ खुंनायाव बा जों माब्लाबा ओ समावहा बेबायदिनो गावनि आथेंङाव गसंनो थाखाय सोरबाबा सा ख्रि मावो सोलों सोलोंथाइ लानानै आरो बेबायदिनो गेदेर गेदेर फरायनानै सोलोंथाइ लानायनि थाखाय दिनै गोबाङा बेबायदि गावनि आथिङाव गसंनानै बे सो लिफुबाय थानाय मुगायावहा मोजां जिउ खुंनो हादों।
उम नंगौ।
बिथिं ओ बुङोब्ला जेनेबा जों बे फरायसालियाव थांनानै सोलोंनाय नि सोमोन्दै नायबाय आरो दा नैथियाव आं बुंनो सानदों फरायसालिनि बाहेराव मा माबायदि सोलोंथाइ जायो फरायसालिनि बाहेराव जों नायोब्ला जों गोबां समाव हा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला बेरायो बेफोराव थांनानै जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोङो सोलोंनो हायो बेफोरबो सोलोंथाइयाव गोलैयो आरो आरो जोङो गोदोनि समफोरनिफ्राय नायनानैबो जोङो बेबायादि दायो दानि बे मुगायाव बो जोङो माखासे खामानिफोरखौ सोलोङो जेरै गोदो गोदाय बेबायदिनो जोंनि आबै आबौमोना बेबायदि जेखाइ खबाइ हेबोमोन बेबो मोनसे सोलोंथाइ रोंगौथि जोङो बिथांमोननिफ्राय बेबायदि खोनानानै मिथिनानै जोङो सोलोङो बेफोर गासैबो सोलोंथायाइयाव गोग्लैयो ओम अब्ला नोंथाङाबो जुदि बेबायदि ओ माखासे सोलोंथाइनि सोमोन्दै बुंनो इत्सा जादोंब्ला बुंनो हागोन
अ। जेन'बा आं सोलोंथाइनि बिखय बुंनो सानोब्ला जेन'बा मा होनो सोलोंनायाथ' दानि जुगाव बयबो सोलोङो नङा होमबा माने गिदिर गिदिर फरायसै माने इडुकेटेद जाजोब्बाय दानि मुगायाव जेन'बा गासिबो माने साख्रिफोरखौथ' लानो थाखाय माने फरायजोबा आरो माखासेया ओमफ्राय माखासेया जेन'बा साख्रि एप्लाइ खालामनो बा साख्रिफोर लानो थाखाय इदिनो फरायो आरोना सार्टिफिकेटफोरनि थाखाय
औ
ओमफ्राय बांसिनानो जेन'बा इडुकेटेटफोरा जेन'बा साख्रि मोनजोबा जायनि जाहोनाव जेन'बा बिसोरो न'नि गामिनि माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावनानै जायो आरो नङा होमबा? ओमफ्राय माखासे माबाफोरा जाबाय मा होनो कुवालिटि इडुकेसन माने खायसेया जेसेबां गिदिर गिदिर फरायबाबो माने माने मास्टारसफोर खालामबाबो खायसे खायसे सुबुंफोरनाव आरो बिसोरनाव माने मोजां गुन सोलोंथाइनि गुन थाया आरो ओमफ्राय खायसेनाव फरायाबाबो इदिनो गुनफोरा थायो सो माने मानसिनि गुनफोरा माने थाहैया जिसां गिदिर फरायबाबो खायसे मानसि ओमफ्राय फरायाबाबो थायो
औ
औ ओमफ्राय जाहैबाय बे सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होमबा सोलोंथाइया जाबाय माने जोंनो जों सुबुं माहारिफोरा जेनेबा गिदिर मानसिफोरजों बा उन्दै मानसिफोरजों बोरैहाय रायलायनांगौ नङा सनमान होनानै। इदिनो मान होनानै लायरायनाय आरो बेफोर खौनो जेन'बा फोरोङो आरो इ माबायाव सोलोंथायाइयाव जिबनाव माबायदि सोलिनांगौ बेफोरखौनो आरो आंनि बायदिब्लाथ' सोलोंथाइया माने सुबुङा थांनानै थानांगौब्ला माने सोलोंथाइया गोनांथार आरो। आंनि नोजोरावहाय।
अब्ला सोलोंथाइखौ माने उम सुबुं माहारिफोरा माने बयबो फरायनांगौ जेन'बा सोलोंथाइ लानांगौ। गासै बिथिङावबो नोंथाङा अब्ला सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागै मायाबाफोर बुंनो दंबावो नामा? जेन'बा ओ खायसे माने गिदिर फरायबाबो माने कुवालिटि इदु इडुकेसन माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायैनि जाहोननिबा बागै।
ओ नोंथाङा बुंबाय बेबायदि सोलोंथाइया बेबादि माब्लाबा समाव सोरबा गोदोर फरायबाबो बा मास्टार्स खालामब्लाबो बेबायदि सोलोंथाइ बेबादि गुनखौ मोननो हाया होननानै ओ नंगौ बे सम बियो माब्लाबा समाव जायो ओ बियो मानि थाखाय जायो होननानै होनोब्ला ओ जों बुं नो नांगोन दिनै जोंनि हादरावहा गासैनोबो बेबायदि साख्रि होनाया बेबादि उम जाथावना नङा मानो थाखाय जाथावना न नङा मानो होनोब्ला दिनै जोंनि ओ भारत हादराव सुबुं अनजिमाया गोबां जानायखाय बेबायदि गोबां जाबाय आरो बेबायदि रोंगौथि गोनां सुबुंङाबो गोबां जाबाय बिनि थाखाय नो ओ सोरबा सोरबा बा माखासे सुबुंफोरा बेबायदि ओ साफ्रोमबो बेबायदि साख्रिफोरखो लानो हाया बा आरो सोरबाया बेबादि साख्रिखो थांखि खालामनानै फराया बे नङादि सोरबा जुदि सोलोंथाइ लाबायब्ला गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबायब्ला नोङो दि साखुरि खालामथारनांगोन गामियाव मावनानै जानो हाया बे नङा नाथाय ओ गाहायै सोलोंथाइ लानायनि थांखिया जाहैबाय ओ जेनेबा जुदि जोङो सोलोंथाइ लाबायब्ला जोंनि थाखाय जोंनि बे मुगायाव जिउ खुंनाया गोरलै जानायनि थाखाय जों जेरावखि थाङा मानो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जेब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैया अब्ला जोङो मबेबा जायगायाव थाङो ब्ला जोङो बेयाव गोरोब हैनो हानाय नङा बा जोंङो बुजिनाय नङा। जेब्ला जोंङो सोलोंथाइ लागोन बा जोंनियाव सोलोंथाइया थागोन अब्ला जोंहा जेरावखि थाङा मानो जों बेयावहा सोलिनाया जोंनि थाखाय ओ गोरलै जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नायो ब्ला नुनो मोनो सोलोंथाइखो मानो थाखाय लानांगौ ओ साख्रिनि थाखायल' नङा मानो थाखाय होननानै ओम होनोब्ला जोङो गोदोनि समखौ साननानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन ओ गोदो बर'फोरा गोबां बेबायदि फरायनाय सोलोंथाय गोनां सुबुं गैयोमोन नंगौ बे फरायनाय सोलोंथाइ गोनां सुबुं गैयामोनब्लाबो ओ बेबादि मिथिंगाजों सोनारनानै माख खासे बुस्थुफोर माखासे बुस्थुफोर ओमफ्रायो बेबाददिनो ओ रोंगौथिया दोङोमोन जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव नाथाय बेबादि सोलोंथाइ जायखौ जोङो स्कुल कलेजाव थांनानै मोनो बेबायदि सोलोंथाइया जोंनि ब र' हारिनि गेजेराव गोबां गैयान बे समाव जों नायोब्ला नुनो मोनगोन ओ जारिमिनफोराव जोङो नायनानै नुनो मोनो गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिया बेबायदि जौगानाय हारि नङामोन। मालायनि सिङाव थानाय बा मालायनि सिङाव गादब जानानै थानांनाय मोनसे हारिमोन। नाथाय गोदोनि खो नायनानै जुदि दानिखौ नायोब्ला रुजुनानै जों नायोब्ला नुनो मोनगोन ओ सोलों थाय लानायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिफोरा बेबायदि मोनसे जौगानाय लामाथिं फैबाय आरो गोबाङा बेबायदिनो गोबाङा साख्रिफोरबो मावनानै गाव गावनि आथिङाव गसंबाय आरो गोबाङा साख्रि मावाखै ब्लाबो सोलोंथाइ लानानै बेबायदि मोजां आदब खायदाफोरखो बाहायनानै आबाद मावनानै जा जादों आरो ओ गोब बां बिथिङावहा जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा जायफोरा सोलोंथाइ गैया बिसोरो गावसोरनि गथ'फोरखौ बेबायदि मोजां गियानफोरखौ होनो हायाखै बा मबे लामाथिं थाङोब्ला माखौ फरायोब्ला मा मावोब्ला मोजां जागोन बेबादि ओ बिथांमोना जोंनि गेजेराव गावनि गथ'फोरनो गियानफोरखौ होनो हायाखै नाथाय जोंनि समाजाव थानाय माखासे सोलोंथाइ गोनां बिमा बिफाफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन ओ दिनै ओ जेनेबा बिथांमोननि गथ'फोरा गोजौ फारसे आवगायलांदों आरो बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरनो बेबायदि मोजां ओ लामाफोरखौ दिन्थिना होनो रोंदों बा बिसोरो फोरोंनो रों दों माबादि सोलोंथाइखो लायोब्ला जोङो जौगानो हागोन आरो माबायदि सोलों थाया जोंनि थाखाय गोनां जागोन बिखो बिसोरो फोरोंनो रोंदों गावनि गथ'फोरखो। अब्ला सोलोंथाया बे नङादि जोंनि जिउआवहा बे साख्रिनि थाखायल'। नाथाय माब्लाबा समाव साख्रि गैयाब्लाबो जुदि जोंहा सोलोंथाइ दङब्ला रोंगौथि दङब्ला जों लोंथाइखौ बाहायनानै जों बेबायदि जिउ खुंनो हायो।
नंगौ नंगौ।
औ अब्ला बे समाव दिनैनि बे सोलोंथाइ औ सोलोंथाइनि बिसय सावरायनायखौ बेसे खिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
नोंथांजोनिसिमबो माने गोजोननाय बाव हरबाय गोबां मोनथियिबाथ्राफोरखौ खोथाफोरखौ बिनि थाखाय जाबाय।